नोंथाङा खोनादोंना हेलौ? औ औ आं खोनादों।
अ
औ
नोंथाङा दायो ओरैनो
ओम औ औ दङ।
बिब्दिब्ला दसे सम होनो हायोबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनि।
ओं
औ जोङो ओ थास' बिबार ओंख्रिखौ माबोरै सङो आरो मा माजों जायो आरो साम'खौ जोङो माजों जायो माबोरै जायो ओ बेनि बारै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा।
हागोन ना नोंथां?
गिबियावनो नोंथांनिसिम औ औ हागोन गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय सोंनायनि थाखाय थास' बिबारखौ जोंहा थासनिफ्राय मोनो ओ फ्रायनो जोङो दैज्लां बोथोर बोथोराव मोनो आरो ना दाबायदि दैज्लां बोथोराव थास' बिबारखौ जोङो फा ओ गिबियाव खाग्रोनानै सायनानै संनानै जायो खायफाफ्रा थास' बिबारखौ खोनानाय बायदिब्ला खारैजोंबो जायो होननाय खोनादों ओमफ्राय आं
अ
संफेराखै आरो ओमफ्राय जोंना खारै औ थास' बिबारखौ फास ओ सायनानै मोजांनो सुग्रोनानै एवनानै लाग्रोयो थावजों मस्ला मस्लि हालदै संख्रि बानलु होनानै बेनिफ्राय एसे रेबब्ला दै होनानै बा बेदरफोर संबा बेदरफोरखौ ओ एवना थास' बिबारखौ जोंहा हा
औ
माबा दाउ बेदर अमा बेदर ब्रयलार ना गोरान ना गोथां बेफोरजों जायो। बेदर अमा बेदरफोर बा ब्रयलार बेदरफोर दाउ बेदरफोर होबा था-ओम जोङो मोजाङैनो बेदरखौ एवखांग्रोनानै लाग्रोयो बिनि उनाव थास' बिबारखौबो मोजां एवनानै रेबब्ला दै होनानै होयो दै होनानै उनावहाय जेब्ला खि एसे रुइगोन अब्ला सानानै जोङो बेदर फोरखौ बा नाफोरखौ जोङो होसनना होयो आरो एवफ्रामना दोननायखौ बेनिफ्राय जोंहा गोखै एसे होदेरो मैथा बा मैथा सिख्ला ओ ओ फान्थाव गोखै बेफोरखौ जोङो होनानै जायो आरो
औ
ओमफ्राय ओ साम' साम'आबो साम' ओंख्रि आरो सबाय ओंख्रियाबो जोंनि आइ जि टेक मोननाय मोनसे ओंख्रि जों बे
औ
फैफोर जानो थांनायाव बा अबावबाफोर हटेलफोराव जों मोनजाब्ला गोबां गोजोन्नाय मोनो आरोना
औ
दा थास' ओ साम' ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो हाखौ जोङो दाननानै लाग्रोयो आरो बिखबखौ माखासे ओ बिखबखौ बोखारनायनि उनाव जोङो गोखै फोरजों मोजाङैनो सुनानै लाग्रोयो ओ गोखैया जाहैबाय जोंहा नारें नारें खाजिब्लाबो जायो आरो खामब्रेंगा फिथाइफोरजोंबो जोङो फुनानै साफासिन खालामनो हायो आरो बिनिफ्राय जोङो दैयाव एसे सोम नानै एवग्रोनानै लाग्रो साम'आ जेब्लाहाय एवखांनानै इसे गाबो थुब थाब गाबो अब्ला जोङो दै होनानैहाय सबाइ खौ रुयो आरो सबायखौ रुनानै खारैजों जाग्राफ्रा खारै होसिगोन सदाजों जाग्राफ्रा सदा होसिगोन बिनि उनाव सबायजों दैजों मोजां गोदौहोनानै जेब्ला मोननायनि सम जायो अब्ला जोङो जानो हानाय जायो आरो दा नोंथाङाबो सबाय ओंख्रि साम'जों सबायजों आरो थास' बिबार ओंख्रिखौ संफेरबाय नामा आरो माबायदि संब्ला गोथाव जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आङो संनायाथ' संफेराखैनो होनजायो अब्लाबो आङो फंनैसो बुंलांनोसै एसे आरो आंनि नुनाय मोनदांथिजों जोङो थास'खौथ' जोङो थास' बिफांनिफ्राय मोननाय जायो नङा होनब्ला थास' बिबारखौहाय जोङो बिब्दिनो बिबार दैज्लां समाव मोननाय जायो बे थास' बिबारखौ जोङो बे बिदिनो आ थास'खौ' बिबारखौ खानानै लाग्रोनानै जोङो बेखौहायो गोसोोबायदि नोङो माबायदि डिजाइननि सायनो सायनो हायो आरो बिनिफ्राय जोङो सिंनि बे जे मादा बेखौथ' जोङो गारोसो नालाय बेखौ जाफाबा जोंहा मा होनो होननाय खोनादों बेखौ खौहायो सिंनिखौहायो गारनानै जोङो सायनानै सुनानै लाग्रोनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो खोनानो ओ संनोब्ला जोङो बेखौहायो नोंथाङानो दहाय बुंलांखाबाय जोंहा थावजों एवगोरो होननानै बिब्दिनो जोङो थाव होआलासिनोबो संनो हायो आरो बेखौहाय जोङो ओरैनो रन्दैजोंहायो बेखौ रुनायखौ नुनो मोनगोरो आरो। रनन्दैजों थास' बिबारजोंखौ ओ बेनि फ्राय जोङो ओ रुयजासिम गोदौ होनानै जोङो बेखौहायो जेब्ला गोदौगोन अब्ला बेखौहायो जोङो रुइनाय जाब्लाथाय बेखौ सानानै लाग्रोनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो बेवहाय सं ख्रि बानलुफोर बायदिसिना रोखोमनि देनानै नोङो होनो हायो आरोखि बेयाव बेनिफ्राय जोङो ओ ना गोरान ना गोरान होयोब्ला ना गोरान होनो हासिगोन। बिनिफ्राय जों मैथा होयोब्ला बेयाव मैथाखौ बे साखांनायनि उनाव होनो हासिगोन आरो। जोङो जेजोंबो जानो हायो आरोखि थास' बिबारखौहाय। जोङो बिब्दिनो बेदरजों जायोब्लाथ' जोङो बेदरखौ एवदबनानै लाग्रोनांगौ नङा होनब्ला बेदरखौ ओमफायो एवदबना लाग्रोनानै जोङो बे थास' साखांनाय थास' बिबार साखांनाय खौहायो बे बेदरावहायो एवथुमनायाव होसननानैबो संफिननो हायो आरोखि। बिब्दिनो जोङो ना गोरानजोंबो जानो हायो। आरो बेदरफोरजोंबो जानो हायो आरो थास' बिबारखौ सायनानै फोराननानैबो जोङो गोबाव दोननानैबो जानो हायो आरोखि। माने जोङो उन सिनफोरावहाय जाफिननो हानाय बायदि बयामफोरावहायो फोराननानै ओ दोननानै जानोबो थायो आरोखि थास' बिबारखौहा ओ बिनि फ्राय जोङो साम' होननानै बुङोब्लाथ' जोङो साम'खौबो बिब्दिनो जोङो गोबां मैगं थाइगंफोरजोंनो जानो हायो। जोंङो बिब्दिनो ओ हाग्रा-बंग्राफ्राव नागिरनानै मोननाय ओ उसुमै बिब्दिनो बायदि रोखोमनि मैगं फोरजोंबो जानो हायो जों उसुमैफोर ओ बिनिफ्राय जोंङो ओ सबाय होनदों नोंथांङा दहाय। बेनिफ्राय जोंङो ओरैनोबो जानो हायो आरो नोरसिं बिलाइ फोरजोंबो जानो हायो नंङा होनब्ला ओ दा जोङो जानो थाखाय बे साम'खौ जानो थाखाय जोंङो सिगांग्रो साम'खौहायो दैनिफ्राय हमनानै लाबोनानै बा गुरनानै लाबोनानै जोंङो बेखौहायो ओ सायनो थाखाय दैयावहायो ओ सानसे बा ओ आदा बेलासो सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरोखि जाहाथे बे साम'आहायो ओ मा होनो साम' साम'नि मोखांङा जागायो ओ बेनिफ्रायसो जों बेखौ सायनो हायो नालाय दाखोनखौ ओ बेनिफ्राय जोंङो दैयाव ओमफ्रायो जागा होजोबनानै जोंङो ओ बे दैनिफ्राय मोनसे मोनसे बोखांनानै दाखोनखौ बोखारनानै जोंङो ओ साम'खौहायो ओ खिथुखौ दानस'नानै लानाय जायो आरोखि ओ बिनिफ्राय जोंङो ओ दान सखांनायनि उनावहाय जोंङो बिब्दिनो ओ नोंथांङानो दहाय बुंलांबाय जोंङो खोरदैजों हुबोला साबसिन आरो नारें खाजिफोरजों फुयोब्ला जोंङो मैलाफोरा खारजोबो होननानै ओ बिब्दिनो जोंङो खोर दैबा नारें खाज्रिफोरखौ होनानै मनाफोरावहायो साम'खौ सायखांजोबब्ला जोंङो थिगसे फुनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोंङो ओ मोजांङै जेब्ला मैलाफोरा खारजोबो अब्ला बेखौहायो संजानाय महर जाबाय होननानै जोंङो दोनथ'नाय सुनानै सुखांनानै दोननाय जासिगोन आरो बेनिफ्राय जोंङो ओ एव थ्रमनानै लाग्रोनाय जायो आरो साम'खौ ओ बिनिफ्राय एवग्रोनानै नोंङो संख्रि बानदलु बाय सिनाफोरबो होखाजोबनो हायो आरोखि बेयावहाय ओ बेनिफ्राय जोंङो
उम
उसुममै बा जारिजों जानोब्ला जोंङो ओ साम'खौ मोजांङै एसे मोनग्रोनानै जोंङो ओ दै होनानै एसे जेब जेब नोंङो बिदै जानोब्ला दैखौहाय एसे बानलु संख्रि ओ सान देनानै आख्लायनानै होनानै ओ बेखौहाय गोदौहोनानै जोंङो उसुमैखौहाय खानानै सायनानै ओ सारनानै होनो हायो आरोखि बे साम'आवहाय बेनिफ्राय जोंङो ओ एसे सिम सिदोमैनो जा हाबाय आरो बे साम' बेनिफ्राय जोङो बिब्दिनो ओ सबाय जों जानोब्लाबो जोंङो सबायखौहायो ओ उननानै ओ ओ सुनानै होयो ओ खारैजोंहाय रुग्रोनांगौ आरोखि दै दै दैजोंहायो माबा सबाय होनानै ओ बिनिफ्राय जोंङो ओ सबाइ खौ होयो खारजोंहाय रुइह गोदौहोनायनि उनाव रुइहैनायनि उनाव बेखौहायो सानानै जोंङो बे साम' एवथ्रमनायावहाय ओ बे सबायखौहायो होनो हास सिगोन आरोखि जेब्ला गोदौओ अब्ला जोङो गोथाव जानायनि थाखाय गंगार दुन्दियाफोर बिलाइफोरखौहायो खानानै होनो हायो आरो हि जाहाथे जोंनि ओंख्रिया गोदावसिन जायो। ओ बिनिफ्राय जोङो ओ मोनजासिम जोङो गोदौ होनानै जोङो खांनानै बेखौ जानाय जासिगोन आरो नोंथाङानो दहाय बुंदों जोंनि बर' ओं बर'नि ओंख्रि जे आय थिग मोना होननानै नोंगौ बिब्दिनो जोङो ओंख्रि जोङो गोदोनिफ्राय दा थिंबो बर'फोरनि ओंख्रिखौ जोङो ओ सो जानानै सोलिबोयो आरोखि बिब्दिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा औ।
जोंनि सावरायनायाव एसेनोसै दोनथ'नाय जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। उम
औ गोजोननाय थाबाय।
उम